हेल'।
हेलौ। औ खोनादोंना? औ खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं।
अ नोंथांजों आं बिफां-लाइफांनि सायाव एसे सावरायगौमोन।
औ दे सावरायजागोन दे।
अ जोंनि सोरगिदिंथ' गोबां बिफां-लाइफां थायो नङा होमबा।
औ-औ।
अ बिनि सायावनो एसे ओेरै जों बिफां लाइफांजों गोबां ओ बिदिनो टेबोल, सेयार जिब बाननाय जायो। बिसिना आरि
औ
सि दोनग्रा आलना, फालें बायदिसिना बानायनो हायो। बिबि गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां थायो। जेरै बिफां खायसे बिफांफोरा जोंनो फिथाइ सामथाइबो होयो। जेरै थाइजौ खान्थाल जाम बायदि बायदि। बिनि गेजेरावनो आरो बिदिनो थखथा बाथाम बानायनो थाखाय मोजां बिफां लाइफां थायो जेरै सिगुन, साल बायदिफोरखौ जों मोज जांनाय खोनायो।
औ औ
बिनि सायावनो आरो जों बिफांनि थानायफोरखौ बनबो बानायनो हायो। जोंनि नखरफोराव ओंखाम संनाय हाबा खाजफोराव बाहायनो हायो।
औ औ
खोनो होदो जों बिफांनिफ्राय मोजां आबहावा जों अक्सिजेन मोनो।
औ औ
बेखौनो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ एसे फोरमायनानै होनोसै होमबालाय आं दंफां लाइफाङाथ जोंङो गोबां हेफाजाब होयो दंफां लाइफां होनोब्ला दंफां लाइफां जाना दं जेरै दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोंङो मोजां बारहावा मोनो दंफां लाइफ खौ गायोब्लासो मिथिंगाया सोमखोर महर लायो थिग बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांजों जोंङो ओ गोबां हेफाजाब मोनो आरो दंफां लाइफांखौ जोंङो हायोब्ला गायनो नांगौ। दानफायनायनि आगोलावनो ज जोंङो दंफां लाइफांखौ हायोब्ला जेसेबां हायो एसेबां गायनो नाजानांगौ मानोना दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां आबहावाफोरखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो नंङा होम
औ औ नंगौ।
चेयार बानायनो हायो टेबोल चेयार बानायनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जों दंफां लाइफांनिफ्राय ओब जोंनि न'खराव जों थ' मालाबा मालाबा ओ अदाबफोर ओंखाम स होमबा बे ओंखाम संनायफोराव जोंनो दंफां लाइफां आ जों बे थांनानै थानायाव गोबां हेफाजाब अक्सिजेननि फ्रायलानानै जोङो न'नि खामानियावनो जा बा न'खराव नांनाय मुवा बेसाद बेफोर गाैसैबो खामानियाव दंफां लाइफांआ हेफाजाब होयो।
औ
ओमफ्राय आरो दंफां लाइफांखौ जोङो गोबां मा होनो बेफोरबायदि